हेल ओ हेल औ नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों
अ मोजाङै खोनादों नङा होमबा?
औ औ मोजाङै खोनादों नोंथां
अ दाथ नोंथाङा फ्रियैनो दं होनबा नङा होमबा?
औ औ फ्रियैनो दं नोंथां
उम उम जोङो अ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन नङा होमबा?
औ औ हागोन नोंथां हागोन
उम अब्ला जों दिनै मोनसे गोनां आयदानि बागै सावरायनो थाखाय आं नोंथांनो ओ कल खालामनाय जादोंमोन
औ औ औ
अब्ला जोङो गुबै आय दायाव थांनोसै नङा होमबा नोंथां?
औ औ दे नोंथां दे
अब्ला जोङो दिनै ओ सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय जोंहा बेरायनाय नङा होमबा नोंथां? औ जों माने बेरायनानै जोङो माबायदि ओ गियान मोनोबा जोङो बेरायनायनि गेजेरजों जोंनि जिउआव माबायदि जोङो गोजोननायाथ जोंहा मोनखागोन नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
बिदिनो बेरायनायनि गेजेरजों मा मा मुलाम्फा जायो आरो बेरायनायखौ जोंनि जिउआव मानो थाखाय नांगौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन हागोन
औ दे नोंथाङा हानायखिनिखौ फोरमायदों नङा होमबा?
औ औ होनबा जागायनोसै ना नोंथां?
औ दे नोंथां
बेरायनाय होनोब्लाथ बांसिनानो माने बेरायनायखौ मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां सब माने सोरबा सोरबाया सोरबा साफा सानैया बायो बेरायनो खिन्थु बांसिनानो आंनि मिथिनायावहाय बा लोगोफोरनि मादावबो जा जियावनो जा माने बांसिनानो बेरायनायखौ साबसिन मोनो आरो बिदिनो आंबो गोजानाव बेरायाखैबाबो खाथि खालायावनो एसे बेरायबाय माखासे जायगाफ्राव होमबा आं मोननैसोनि नाम लानानै एसे बेखौनो बुंफोरनोसै आं जिहेथु एक्सपिरियेन्स मोनबोदों जिहेथु जाबादि माबायदि मोनदों
ओव नोंथाङा एसे औ फोरमायना होदो
औ औ दा आङो थांनायाथ एसां माने गोजान गोजान थाङा बे जोंङो जेनेबा जोंनि खाथि जायो एसे अरुणाचलाव थांखांबाय आं खोनसे
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ अरुणाचल थिंजायहाय जोंनि ओरै अरुणाचल मोनैनि सिगां
औ नोंथां
अरुणाचल मोनैनि सिगां बे सेरसा होननाय मोनसे जायगा बे खाथिथिंजाय
औ
माने आं थांखांबाय आदानि हाबायाव आं थांदोंमोन
औ
माने ओरैजाय आं जायगाफोरखौ मोजां नांहैदों आरो ना थांनानै
औ नोंथां
जिहेथु अरुणाचलनिफ्राय फैनाय दै ओरैबायदि गुसु आरो ओरैबायदि मोजां माने आइरनाबो खम जायो हाजोनिफ्राय फैनाय दै जिथु माने बजाय खेथिफ्राबो बिराद मोजां जायो माने हासारफ्रा बिराद मोजां दं जिहेतु होजायो माने बहुद गोबां खेथि बानायो जेरै थरमुसनि खेथि
औ
खुसेेरनि खेथि माने एफोरबादि बहुत माने खेथि बानायो
नंगौ थारैनो नोंथां
ओव ओमफ्राय आरो अरुणाचलावबो बेयाव थांखालिनो ओरैनो जों अरुणाचलथिंबो बेरायहैदोंमोन खसे अरुणाचलसिङाव हाब हाबलांनानै आरो ओरैबायदि मोजां मोनलांबावसिनबावदों माने बिसोर बिसनि जिहेथु ट्रेडिसनेल बिसिनि थानाय बिसिनि राय्लायनाय माने आरो जायगाफोरखौथ' मा बुंबावनो बिसोरनिया माने हाजो जायगा दंफां लाइफां माने थाङैनो थाङैनो आरो जायगाया गोजौनिफ्राय गोजौ गोजौनिफ्राय गोजौ जालांबाय थायो माने ओरैबायदि मोजां नांदों आरो
औ बिराद मोजां आरोना नोंथां
औ औ माने हाजोनिफ्राय हाजो गोजौनिफ्राय गोजौ गोजौनिफ्राय गोजौ दावखोलांबाय थानाय दावखोलांबाय थानाय माने दावखोलाङै दावखोलाङै फार्स्टआवथ' जेनेबा दंफां लाइफां सारि सारि मोनलांबाय उनावहाय माने माखासे जायगाफ्राव आरो बरफ गोलैनाय गुफुर माने अथ अन्थायजों बरफजों माखासे जायगाफ्राव माने दंफां लाइफां गैया माने गुसु बरफजों अन्थायजोंल' दङ
आरो बे जायगायाव आफेल ना माबाबो दंलाय खोनादों
औ दोङो- दङो- दोङो आफेल मोनो जेनेबा ओरैजाय मा होनो बेखौ खमला आफपेल बिराद मोननाय जायो माने जाय गुसु जायगा जे
औ नंगौ नोंथां
बेरायनो मोजां आरो दे ओमफ्राय आरो आं आरो ओरै थांखांबाय वेस्ट कार्बि आंल' खनसे थांखांबाय।
औ बेनि बागै एसे फोरमायदो नोंथाङा।
औ वेस्ट कार्बि आलंबो माने ओरैबायदि मोजां जायगाया जिहेथु लामा दाबो माने दा बिराद मोजां जालांबाय लामाफ
औ नंगौ नोंथां।
जिहेथु जोंना बोजाय थाङोबा दालमयास सिमेन्ट जिहेतु फेमास जोंना सिमेन्ट फेक्ट'रिखौबो जों नुलानो मोनो
औ नंगौथारैनो
लामाफ्राव माने खुसेर बागान गिदिर गिदिर मोनलाङो
औ
आरो दैया बिराद साफाबो ओरजाय मोजाङनि दैनि खाालारा माने गोथां जाहैदों
औ
माने जेहेथु अरुणचलाव नुनाय दैया माने साफा माने क्लिन माने नुसारो। नै कालारा एसे बेलेग आरो अरुणाचलनि दैजों ओरै वेस्ट कार्बियावल' ननि दै माने कालारा एसे चेनस औ अरुणाचल साइदनिया जाहैबाय मान एसे ब्लु टाइप।
उम सिङाव मा मा दंजोबो नुजोबो आरोना।
औ औ नुजोबो माने औ। अन्थाइ सन्थाइ जिहेथु माने जि बुस्थु ना सारनाय सिनथाय माने नुजोबो आरो।
औ अब्लाथ' जोबोद
औ औ माने ओरै खखा होननाय खखा लामायाव खखा होननाय मोनसे दै मोनलांगोन। फिसानो माने गिदिरानो बेबो माने बुहुत टुरिस्टफोर थाङो माने बहुद दावबायारिफोर बेयावहाय लोगो मोननो थाङो। दाब दाब जायगानि बिराद मानसि थाङो बेवहाय
औ नंगौ।
फैहैयो नाव दङ नावजों बेरायहोग्रा दङ। नो बेरायहैयो माने दै दैयाव खनसे खननै खनथामसो। थार माने गिदिं होनानै लाबोयो आरो। औ माने इफोरसेजों बेरायोबा बे एक्सपिरियेन्सफोरखौ लानो हायो आरो थाङै-थाङै-थाङै जोंना वेस्ट वेस्ट कार्बिंलाव मोनहैथारोबा जोंना मोनहैबाय ओरैजाय गल फिल्ड होननाय मोनसे दङ गल फिल्डआव जोंना ओरै दिम्बर बा माबा फेलकन फेस्टिभेल होननायबो जायो मोनसे फेस्टिभेल गिदिर जमा जायो दिमापुर फोरनि थार माने गोबां गिदिर-गिदिर माबा बलिउड सिंगारफोरखौबो लाबोनाय जायो। आरो गोबां फैदोंङ बेयाव बलिउडनि बादसा होननाय। उम हम बलिउड नि बादसा ओरै सिगां जुबिन गार्तबो थांखांबाय माने बुहुत आर्टिस्ट फैखांबाय माने बेवहाय। बेनो बिदिनो आरो जायगाया ओरै बायदि मोजां जिहेथु माने फेस्टिभेल नङै टाइमावबो ओरैबायदि मानसि।
औ अब्ला
बै जायगायाव नोंथां जि नोंथाङा बुंबाय नङा होमबा। दिमासानि मा जायो होनदोंमोन फेस्टिभेल?
औ गु
अब्लाथ' बिसोरनि जिखिनि ट्रेडिसनेल बेफोरफोरखौ जों गासिखौबो नुनो मोनजोबो नङा होमबा?
औ औ नुनो मोनजोबो नुनो मोनजोबो माने जिहेतु माने बिसोरनि ट्रेडिसनेल जिहेतु बिसिनि जि मोसानाय माने ट्रेडिस बिसिनि ट्रेडिसनेल जानाय द्रेस माने गासिब बो बेयाव माने नुनो मोनजोबो आरो जिहेथु फेस्टिभेल जानाय समाव मोनोदै इखौ माने ओरैनोथ' बिना फेस्टिभेलाव माने फेस्टिभेल नङै समावहाय माने बिदिनो
फुरा जायगाया माने खालि खालि ओरैबादि गुवारसिल माने बेवहाय बिलो दङ' बिलो माने जिहेथ दै जमा जानानै थानाय माने गिदिर गिदिर दै जमा जानानै थानाय आरो साफा दैया माने लेथ्रा गैया माने मोजां जायगाफ्रा बेवहाय नाव फोर दङ'। ओ माबानाय नावजों बेरायनो हायो गोबां गोबां रोखोमनि माने नाव दङ' बेयावहाय माने बेराय दावबायारिफोर बुहुद थाङो हर थाहैयो बेयावनो।
औ नोंगौ नोथां।
सोरबाया इस्कुलनिफ्राय थांगोन। सोरबा लोगोफोरजों बेरायहैगोन सोरबा फेमिलि लानानै थाङो। नै दा गरम बोथोरफ्राव माने बे जायगायाव ओरैबायदि मोजां। दै जिङावहाय जिरायनानै माने बारख खोलो खोलो गुसु बारखौ बेवहाय माने लानो हायो आरो। जिहेतु माखासे माखासे माने लाइफनि माखासे टेनसनफोर थायोब्ला बा माबा मोनस से टेनसन थायोब्ला मानसिफ्रा माने बेफोराव थांनानै माने माइन्द फ्रेस खालामहैनो जायो आरो माने गोसोखौ गोजोन गोजोन औ औ गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो हायो माने आरो गुबुन गुबुन मानसिफोर लोगो मोनगोन बेयावहाय माने माखासे टेनसनफ्रा फ्रि जायो आरो।
औ नंगौ थारैनो नोंथां माने बेफोर गासिबो माने औ।
बबेबा बेरायनायफोर मोन मोनसेसो माबा एक्सपिरियेन्सफोर खोन्थादो।
औ जागोन नोंथां आं नोंथांनिफ्राय नोंथाङाथ' जिखिनि फोरमायबोबाय नंगौ जों थारैनो नोंङा होमबा जों बेरायनायनि गेजेरजों जों बेफोरखौ मिथिनो हायो। आरो आ नोंथाङा दा जि सोंबाय नङा होमबा? आरो आंबो जि आंनि एक्सपिरियेन्स नङा होमबा आं जिखिनि बेरायनानै मोननाय आं बेखिनिखौ ओ खोन्थाजागोन। ओरैनोथ' गोजान जायगायाव बेरायाखैब्लाबो नङा होमबा नोंथां? जों खाथि जायगाफोरावनो जेरै बेरायनाय नङा होमबा जेरै बिदिनो मिथिंगानि सेर सेर ओ जोंहा जेरै ओ माबाखौथ' खोनादों नोङा होमबा नोंथाङा? जि बिदिनो जोंहा बेरायनाय मोनसे जोंनि खाथिजोंनो नांजाबनाय जोंहा हादोर दङ' नङा होमबा?
औ औ।
जाय हादोरखौ जोङो बयबो मिथिगौ आरो बेयाव बयबो बेरायनो थाङो नोङा होमबा?
औ औ।
बे हादोरानो जाहैबाय जोंहा भुटान हादोर।
औ औ औ।
आरो बे जोंहा बे जोंनि इण्डिया नङा होमबा बेजोंनो नांजाबनाय बा न'सुंसेनि मोनसे हादोर बियो
औ औ
दा बेबो बेयाव थाङोब्लाबो जों गोबां माने बिसोरनि जिखिनि नङा हबा जि कालचार ज बिसोरनि ट्रेडिसि बेल जों बेफोरखौ माने मिथिना मोनो आरो बिसोर माबायदिहाय माने माबायदि बिसोरो गावसोरनि जिस जायगा नङा होमा बे गावसोरनि जिखिनि हादोर बेखौ मोजाङै लाखियो बा बिसोरो ओरैबादि माने मेेनटेनाव लाखियो आरोना जायखौ माने जेबो बेफोरबायदि गारला जारला बेफोरबायदि खालामो बिसोरो आरो बिसोरना मोनसे जोंना मा थायो मोनसे रुल्स थायो नोङा होमबा बे रुल्ससो बयबो थांनो हायो अब्ला जों माने बेयाव थांनाय लोगो लोगोना बिसोरनि जोङो गोबां माने बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिबोयो आरो आरो बिसोरनि जिखिनि ओ बायदिसिना बाहायनाय ना जेरै बिसोरो रुल्सफोर बाहायनाय जों बेफोरखौ बेयाव थांनानै ओ जोंबा बेखौ मिथिफेरागोन बेखौ जों सोलोंना फैनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां? बेफोरारबायदि आंनि एगजामपोलाव बेखौनो लांबाय ओ लाबोबाय आंबो बेयावनो थांफेरबाय नङा होमबा माबायदि जायगा बेखौ गि दिंनानै फैखांबाय जिहेथु बिसोरनि मोनसे फिसा हादोर अब्लाबोदि बिसोरो गावसोरनि जिखिनि हादोर बेखौ ओरैबायादि माने मोजाङै लाखियो आरो
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां बिराद गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम माने खोनथानायनि थाखाय आरो भुटाना हादोरनि जिहेथु माबा सोलिनायफोरखौ
औ नोंगौ थारैनो खोब मोजां उ जोंनि भुटान हादोराबोखोब माने मोजाङै लाखियो आरो बिसोरो जाहाथे बै फोरनि जिखिनि रुल्स बेफोरखौ जुदि फल' खालामनानै खायसे हादोरफोराबो जुदि बाहायोब्ला खोब माने बियो मोजां जागोन आरो ना मोनसे स्टेनडार्डआव फैगोन एफोरबायदि दा बिसोरना गारि दोननो थाखायबो मालाय गावबा गाव मोनसे मोनसे जायगा बानायना दोनखायो
औ औ
माने जाय माने बारगा बेयाव दोनहोनो हाया बारनाय लोगो लोगो बिसोर माने फाइन बेफोरबायदि होनांगोन आरो बेफोरबायदि रुल्स दा बेयाव दं माने बेयाव थानाय लोगो लोगो जों माने सुबुं माहारिफोरा मा गोख्रों जायखायो
औ औ
जिहेथु माने बिसोरो रुलस खौ मानिनानै सोलिनांगोन नङा होमबा जोंनिआव माने जानला मानला खालामनो नागिरो बा बेफोरबायदि बिसोरनियाव खालामनो हाया आरो। लांनानैबा गारिफोरफोरखो साब सिखन ओरै दोनलाबायनाय बेफोरनिफ्रायनो गोबां गियानफोरखौ मोननो हायो नङा होमबा नोंथां? औ जोंहा समाबो जाबाय नोंथां अब्ला जोंहा जुदि ओ आरोबाव सावरायनाय जायोब्ला नोंथांखौबो आरो लोगो मोनबावथों आं बेखौनो आसा खालामनाय जोबद गोजोननाय थाबाय नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै
औ औ दे
नङा होमबा नोंथां दे अब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै उनाव जों सावरायबाय थासिगोन नोंथां
औ दे नोंथां ओं
औ दे औ दे